औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों
औ दे मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि थनाय जाबाय नों
नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायथिखौ जासिहरनाय जाबाय मोनाबिलिनि नों नोंथाङा कल हरनायनि आन्दोआव माबाफोर बाथ्रा दं नामा?
आं कल हरनायनि गाहाय जाहोनाथ' नोंथां जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय माखासे जोंनि गेजेरावनो बा माखासे बाथ्रानि बावदोंमोन दा बेखौसो नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आङो नोंथाङा सावरायनो सम दङब्ला दसे
अ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बाथ्रानि फावखौ रायलायनो सानदोंना नोंथां? अ ओ दे जागोन। आं मिनथिनायखिनिखौ आङो फंनैसो फोरमायलांसि दे आरो आं माने माखासे मोनथियैफोरखौ औ नोंनिफ्राय आङो खोनासंनानै लानोसै जागोन ना बिदिब्ला? जागोन जागोन। ओ दे बिदिब्ला बाथ्रा फाव होनना बुङोबाथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो खुगा खुगा सोलिबोनाय मोनसे बाथ्रानि फाव ना
औ औ नंगौ नोंथां।
बे बाथ्रानि फावानो जाहैबाय माबा माबा माबे-माबेबा मोनसे माबा बाथ्राखौ फोरमायनो थाखाय जोङो बाथ्रानि फाव मा होनो रायज्लायनाय जायो जेनेबा थोंजों रायज्लायाबाबो जों खेंसालियायै जों मा होनो फोरमायनाय जायो जों मानिबा मावनाय दांनाय साननाय हनाय मानिबा सा स्रि बेफोरखौ बेरखांहोनो थाखाय जोङो मा बाथ्रानि फावखौ जों रायज्लायनाय जायो आरोना
ओरैनो दाथ' बाथ्रानि फावआ गोबां दंङ नाथाय आङो मोनथामसोल' नोंनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों
जेरै जोङो खोनाखायो अनला खारियाव आगान थायै। बेयाव मा होनदों सा साज्रां बाथ्रा एबा जाय बाथ्राया थार नङा मा होनदों बे आरो बेसेन गैया बिब्दि बाथ्राखौ बुजायनो जाय माने जानला मोनला बखिला बायग्रा एबा जानला मोनला बुंलाबायग्रा बे बाथ थ्राखौ मा होनदों बेसेन गैयि बाथ्राखौ बुंजाय मा होनदों बाथ्रा बुंनायखौ बुजायदों बाव जेरै अनला खारियाव अनला खारिया लाव लाव खायनो मा होनदों बेवहाय आगान मा होनदों खोख्लैब्लाबो बेयाव आगान थाया माने जाय बाथ्राया नंथारो नंखाथारा आरोना बे बाथ्राखौ ओरैनो बुंलाबायबा ओरैनो सा साज्राङैनो थांगोन आरोना बाव जेबो मा होनो बेयाव मोनसेबो ओंथिबो हाबनाय थानाय गैया एबा मा होनदों जेबो मिनिंबो गैया आरोना बेनिखायनो अनला खारैजों बेखौ रुजुनाय जादों। जेरै अनला खारिया लाव लाव बेयाव जोङो आगान होबाबो बेयाव आगानखौ थानो एबा थानायखौ नुनो मोना आरो बेबायदिनो मा होनदों अनला हारियाव सा साज्रां एबा जाथारै रावफ्रा अरायनि दिननि थाखाय मा होनदों नांगौ जानानै थाया आरो बिब्दि रावखौ रावबो बेसेन होआनो माने बेखौ मा होनदों माखासे रावफोर रायज रायलायनाया जाहा थाहा रायलायनाया बियो मा होनदों बेसेन गैयानो जेरै अनला खारियावबो आगान थायि बायदि बेबो
औ औ नोंथां खोनादों
ओम ओमफाय आरो दंबावो जेनेबा मालायनि मोनजाबा दाबखा उदैनो बेयाव मा होनदों मालायनि मोनजाबा दाबखा उदैयानो जाहैबाय बयजोंबो मानसियानो गावखौ मा होनदों गावनि जाजानो लुबैनाय बायदि मा होनो गावनिनो मा होनो बुंनाया जाजोबगोन बेफोरबायदि सानोनो जेरै मा होनदों मानि जाजोबजानो गियो आरोना सोरबा सोरबा सुबुंफ्रा दङ ना जाय मा होनदों गावनि बुस्थुखौ जाजोब जाजोबजानो गियो जेनेबा अनसि अनसि खालामो जोबसि जोबसि नाथाय मा होनदों बैबायदि सुबुङा मालायनि मोनजाब्ला माने जेबो मोखांनाया आरो जा मोनो बेखौनो जायो मोनजानाय खिनिखौ जायो लाबोनाय खिनिखौ जायो आरोना मालाबाबो मा होनदों नाया सोरबा दं सोरबा गैया जागोन जाया मोनजागोन मोनजाया बेखौ नाया आरोना बियो ओमफ्राय गावनि गावनि नआव थाङोब्ला मा खालामोनो बियो गावनि बुस्थुखौ एबा गावनि जाग्रा बुस्थुखौ जोबसि जोबसि एबा मा खालामो जोबहां जोबहां खालामोनो थोआ थोआ खालामो जेरै मालायनि मोनजाबा बियो बेखौ बे बाथ्राजों मा होनदों फोरमायनो नागिरदों आरोना जायहा मा होनदों बेबायदि माखासे मा होनदों जोबसि जोबसि खालामो बैबायदि मानसिखौनो मा होनदों मालायनि मोनजाब्ला दाबखा उदै बेखौ होननाय जादों आरोना आरो माखासे दंबावो जोङो मोननैसो बुंनो हाबाय मोनबावगोन जेरै जेनेबा ओ सैमा सोंनाया सोंनो सैमा सोंनाया अरनो रोङा आरो अखा खोरोमनाया हानो रोङा मा होनदों। बांद्राय बुंग्रा मानसिया गुबै हाबायाव मा होनदों जेबो उदाय रोङानो। माने माखासे खामानिफोर लाब लाब साब साब बुंलाबायग्राया खुगाजोंल बुंलाबायग्राया नाङा फाङा आरो बियो मा होनदों खुगाजोंल बुंनो रोंखागौनो बे सुबुङा आरो गावनि मा खामानि मा होनदों मोनसे थिनो गावखौ बेयो बेयो जेबो खामानिखौनो उदायानो ओरैनो जानला मोनला बखिलाबायनाय बा बुंलाबायनायावल बेयो रोंगौनो मा होनदों बेखौनो बे बाथ्रा फावजोंबो बुजायनो नागिरदों जेरै मा होनदों।
सैमा सों
सैमाया जेरै मानसि गोदान नुब्ला मा होनदों हां हांल सोंनो रोंगोनो खिथु खिन्थु बियो खाथियाव फैबाथाय बियो अरनोबो रोङा जेबो खालामनो रोङानो आरोना बेयो। नाथाय अरहांलखा जागोन खिन्थु बे अरथायनो हाया आरोना आरो मा होनदों मा होनदों गोबां अखा खोरोमलाबायनायाबो मा होनदों हायानो जेनेबा जों अखा हाहां हाहां अखा फैसिगौलै नोंगौ हासिगोन बेबायदि सानफ्लाङोना जोङो बेबायदि समाव मा होनदों अखायानो हायानो। ओरैनोल फोरोमदावलाबायनानै मा होनदों गुबुन फारसे जायगाथिं थाङोनो। ओह मा होनदों बिबदिनो मा होनदों जेखौ गोरों दिन्थियो दिन्थिनानै बांद्राय बुंलाबायग्रा एबा बुजायलाबायग्रा बेफोरो मा होनदों हाबायाव जेबो उदायनो रोङा जानला मोनलाल ओरैनो बुंलाबायग्रा बेखौनो बे बाथ्रा फोरमायनो नागिरदों। सैमा सोंनाया अरनो रोङा आरो अखा खोरोमनाया हानो रोङा दानिया नोंथां नोंथांनियाव आङो फंनैसो बाथ्रा सोंनो नागिरदों।
औ औ नोंथां जागोन।
खौ आंनो फंनैसो बे बाथ्रानि फावखौ फोरमायनो हागोन नामा?
आंथ नोंथां बांद्रायबो हाजोबा हानाया आङो जा मोनथियो बेखौ नोंथांनिसिम फोरमायहरनोसै आङो गोदोनिफ्रायनो माखासे बाथ्रा खोनाबोगासिनो दङ खुगा खुगा दा बेखौनो नोंथांजों सा सावरायनो सानदों आङो
औ जागोन जागोन दे दे।
उम जेरै मा आङो मोनसे ओ थुरि नुब्ला बाथि गारो होननाय बाथ्राखौ आङो गोदोनिफ्रायनो खोनाबोगासिनो आरो नोंथां दा आङो बेनि सायाव इसे सावरायनो सानदों नोंथांजों ओ थुरि नुब्ला बाथि गारो मानेथ गोदोनि दिनावहायथ जोंनि ओ नफ्राबो खममोन नालाय हाग्रा बंग्राफ्रा बांसिन दा बै समावहाय थुरि बै थुरि हाग्राया जेराव था जेराव मोनला जोबोमोन आरोना बे समावहाय दा बेखौ हानो थाङोब्ला जोङो बाननानै लाबोनो थाखाय थ माबा मोनसे नांगोन ना हानानैथ ओरैनो लाबोनो हाया नालाय बुरजा बुरजा बुस्थु दा बिनि थाखाय जोङो बाथि जायखौ जों थुरियाव खानानै लाबोगोन बेखौ दोनहैखायो आरो दा बिनि गेजेरजोंनो मा गोदोनि दिनावहाय ओ मा जोंहा जा मुवा बेसाद नांगौ जायो बेखौ बै अहाय मोनगोन बेखौ नागिरलाबायो आरो अहाय मोनगोन जोंनो बेखौ नागिरलाबायनायाव बे बाथ्राखौ बाहायो जाहैदों जेरैहाय मा ओ नआवहाय सोरबा सेंग्रा बा सिख्ला हाबा जाहां हां दङब्ला जोङो बेखौ हाबा होनो थाखाय जोंनो सेंग्राबाथ जोंनो सिख्ला नांगोन आरो सिख्लाबा जोंनो सेंग्रा नांगोन नालाय दा बेबायदि समावहाय जोङो बबेबा नखरफोराव जेनेबा सेंग्रानि थाखाय सिख्ला जरा आरो सिख्लानि थाखाय सेंग्रा जरा नांगौ जायोब्ला सोंहैनाय समाव बे बाथ्राखौ बाहायोमोन आरो
औ औ औ
दा बिनि अनगायैबो आङो मोनसे बाथ्रा सारा सावरायबावसै ओ सिखावनि सालाया खानदा बेबो मा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे ओ बाथ्रानि भाव आरो ओ सिखावनि सालाया खान्दा मानिथ जों मोनथिजोबखायोना नोंथां ओ सिखावफ्रा माबायदि जायो। ओ जेरैहाय मा सिखाव सासे बा सासे मानसि जाय माबा मोनसे दाय खालामदों बियो मा होनो ओ हाजारखि मा गावनि दायखौ दोनखोमानो नाजाबाबो बियो सानसे नङा सानसे सोरनिबा सिगाङावहाय बुंफ्लांनानै लाफ्लाङोनो औ। दा बेबायदि मानसिया मा होनो थगायनो सानबाबो थगायनो हाया।
बुंनानै लाफांखायो आरोना बेयो दैमा सिगाङावहाय औ औ दा बेनि थाखायनो मा होनो बिसोरबायदि मानसिखौ जाय दाय खालामग्रा बा सिखाव खावग्रा बिसोरो बसा खालाम
बिसिनि सालायखौ खान्दा होननानै बुंनाय जायो आरो ना गावसिनि दायावनो गावसोरनो हमजाफिनो नालाय औ। दा आङो मोनसे मोनथिबावो बेखौ नोंथांनानै सावरायबावसै आङो बेनो जाहैबाय ओ जिबौआ जिबौनि आथिं नुयोनो।
बेबो मा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे बाथ्रानि भाव दा बिनि थाखाय ओंथियानो जाहैबाय मा जोंथ जिबौनि आथिंखौ नुवा नङा होनबा नोंथां औ औ नुवा नुवा जों मानसि
मा खालि मा होनो जिबौआ जिबौनि गावनि आथिंखौ
दा बिनि ओंथियानो जाहैबाय मा
जाय मानसिया गावबायदि मोजांबा मोजां गाज्रिबा गाज्रि बिसोरसो मा होनो गावजों गाव सिनायलायो मोजांब्ला मोजांखौ सिनायबाय आरो गाज्रि बा गाज्रिखौ सिनायबाय बेबायदि।
दाथ नोंथां।
आङो बाथ्रानि भावफोरखौ बारा मिथिजोबा दा एसेयावनो।
अ नंगौ नामा? नोंथां नोंथांजों रायलायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा। जे बाथ्राखौ मोनथियाखैमोन बेखौ मोनथि नो मोनबाय आ आरो आं जे बाथ्रा खौ मोनथियाखैमोन एबा बुजयाखैमोन माखा खासे बुस्थुफोरखौ नोंथांनिफ्राय आंबो
औ औ नोंथां नंगौ।
औ।
बिदिब्ला
जागोन जागोन दे बिदिबालाय औ औ औ औ औ दे दे बिदिब्ला। औ उनाव लोगो मोनफिनगोन दे औ औ।